ब
औ नोंथांं बुंलाय
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरोखि नोंथां
आस्सा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखांखोमोन
जोंना ओंख्रिया माबासोमलै बाव हाबनानै थाला बोलै माबा थास' बिबारसोमोन थास' बिबार जोंना ओमफ्राय बिदिनो लकेल दाउ फाजा बानायबाय
आदसा गोथाव गोथावनो जाथारो माथो नोंथांमोनहा नोंथाङा दायो एसे फ्रि ना?
औ औ नोंथां फ्रियालाय फ्रि मोन आं दायो।
आतसा। होमबा नोंथां जोङो बिदिनो जिब -जुनार आरो न'आव फिसिग्रा मोसौ होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ। औ जों होनबा मोसौनि बागै रायज्लायनोसै नोंथाङा गिबियाव फोरमायग्रोदो नों मोनथिनाय मोसौखौ मा- मा खामानियाव बाहाय बाहायो मोसौनिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोनो बा मा मा खहा जायो बेफोर गासैखौबो नोंथाङा जा एसे हायो एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन आरो नोंथां
औ हागोन हागोन जों मोसौआ गिबियावनो जों बुङोब्ला मोसौआ गांसो जायो नङा होनदा औ आरो मोसौना आथिं थोंब्रै
उम
आरो मोसौना।
औ।
आरो बिदिनो जोंहा मोसौजों खामानि मुलाम्फा मोनो होनोब्ला मोसौनिफ्राय गोबां बिदिनो मुलाम्फा मोननो थाङो जों मोसौनिफ्राय जे जों मोसौ फिसि फिसिनानै आरो गोबां बिदिनो रायजो खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि गोबां बिदिनो गथ' - गथाय फोरोंनायाव ओ जोंहा बेफोरखौ फियोब्ला जोंहा गथ' गथायाइसा बेफोरखौ जोंहा फोरोंनायाव गोबां बेफोरबायदियाव जोंनि थाखाय मदद होयो आरो बा जोङो बेफोरखौ फाननानै मोसौखौबो फाननानै जोङो गोबां बिदिनो रां आरजिनो हायोबा आरो मोसौनिफ्राय जों गोदोहाय गोदोनिखौ नायोब्ला
औ।
गोबां बिदिनो औ जों हालेवनायफ्राव नङा होमब्ला औ नैबे हालेवनायफ्राव जोंहा गोबां मोसौनि गोनांथि जायोमोन।
आबाद मावनायफ्रावहाय जोंहा मोसौ गैयाब्लाथ' जोंहा आबाद मावनो हायामोन गोदोहाय। बिदि ट्रेक्टर, मेसिन बायदिसिना गैयामोन नङा होनब्ला नोंथां?
उम नंगौ।
औ, बेखायनो जोंहा मोसौआ जोबोर गोनांथिमोन आरो गोदोनि दिनावथ' आथिखालावसो बेफोर बिदि ट्रेक्टर, मेसिन बायदिसिना बेफोरबायदि बुस्थुआ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नङा होनब्ला नोंथां?
ओं नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो जोंहा आबाद गोबां बिदिनो आबाद मावो बायदि - बायदि रोखोमनि गिबियावनो बर'फ्रा बर'फोरनि आबाद होनोब्ला गिबि आबाद होनोब्ला जोंहा माइ
ओम।
गोबांआ जोंहा बर' बर' सुबुंफ्रा माइजोंनो सोनारनानै जाबोनाय गोदोनिफ्रायनो। बेखायनो गोबां जोंहा बे मोसौखौ नांगौ जायोमोन आरो। जे मोसौ हालेवनाय आरो जोंहा मारा होनायावबो मोसौजोंसो मारा होयोमोन नङा होनबा गोदोहाय। गोदोहाय माने जोंहा बावाखै एसे जों आं- आं मोनबोनाय मथेब्लाथ' मोसौखौ मारा होनायखौ आंबो मारा होनो मोनदों आरोखि।
ओम।
जि बोसोर सिगांफोर जागोनदां औ जि बोसोर बा जिबा नै बिदिनि नैबे जरावनो मारा होबोनायखौ आंबो मोनदों आरोखि। जोंहा गोबां बिदिनो औ माइनि आबाद मावोमोन नालाय औ हालुवा मानै दंमोन आरोखि जोंना बे हालुवा मानै बिदिनो गोबां बिदिनो आबाद मावोमोन आरो औ जोंहा गोबां बिदिनो हालेवा हालुवा थायोमोन जोंना जोंनियाव गोबां बिदिनो जोंहा आबौआ माबा बिदिनो जुनारफोर फिसियोमोन। बेफोरजों गोबां मुलाम्फा मोनदोंमोन आरोखि जोंहा बेफोरनि मोसौजों आबाद मावनायफोराव आरो जोंहा मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनलोङो।
औ।
जोंहा बे गाइखेर मोनलोंनायावहाय गाइखेरजों जोंहा गोबां बिदिनो बोलोखौ मोननो हायो आरोखि गाइखेर लोंब्ला जोंहा औ जोंनि देहाफ्राबो थाजिम थायो जे जोंहा मोसौ जोंनि लकेल मोसौनिफ्राय मोननाय
ओम
उम। बेखायनो जों बेफोरखौ लोंनाया मोजां आरो ओ जोंहा बिदिनो गाइखेरजों गोबां खिरनो माबानो माबिनो बिदि बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि गोबां गोथाव गोथाव बिदिनो जाग्रा मुवा। हाजाफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बिदिनो आरोखि मोसौनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाङो जों बिदिनो आरो जों मोसौखौ गोबां गोनांथि जानानै फैयोमोन आरो सिगांनि जुगाव आथिखालावसो बेफोरबायदि ट्रे नो मेचिन नो माबा माइ गायग्रानो हालेवग्रा नो मेचिन ओंखारबाय आरोखि मारा होग्रानो बायदिसिना बिदिनो मेसिन ओंखारबाय बेयावसो जों नुनो मोनला आरोखि मोसौखौ बिदि गोनांथि जानायखौ जोंहा आरो बर'नि मादावनो बैसागु फालियो। अब्ला जोंहा मोसौनि बैसागुबो। आलदायै फालिना जायोमोन गिबियावनो जोंहा बे बोसोरसेमानि जोंखौ गोबां बिदिनो गायनाय फुनाय। जोंनि आबादफोर मावनायफ्रावहाय जोंखौ गोबां बिदिनो रैखा बा जोंखौ मदद खालामबोबाय बेयावहाय।
औ
जोङो मोसौनि थाखाय मोसौ बैसागु होननानै मोसौ बैसागुखौबो फालियोमोन आरोखि नङा होनबा नोंथां। औ बेखायनो मोसौआ जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जानानै फैयोमोन आरोखि। बा दाबो जोङो बबेबा बबेबा खेथ्रआव मोसौखौ बाहायनाय जायो आरो दाबो जोंहा गोबां बिदिनो मोसौजोंबो फालांगि मावो आथिखालाव गोबाङानो बिदिनो गावनि न'खर खुंनायफोरावहाय मोसौ फाननानै गोबां बर' आइजो फोरा बा बर'फ्रा दाबो गोबां मोसौ लायो बिदिनो। मोसौ फाननानै बा मोसौनिफ्राय गायखेरफोर बिदिनिफ्राय बायदिसिना दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ बिदि आरोखि आं मिथिनाय मथेब्ला बेफोरबायदियानो आरोखि। आरो बिदिनो जा मोसौनिफ्राय मोसौखौहाय गोबां बिदिनो गोनांथियाव बाहायनाय जायो बा जों नुनो मोनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ बैसागुखौबो फालिबोनाय जाबाय जाहाथे मोसौ थुखिनायावबो होमबा औ मोसौखौ बिदिनो माला गानहोयो जेरै लाव, फान्थाव, हालदै हानानै जोंहा माला गानहोयो आरो मोसौखौहाय औ बिदिनो गोबां बिदिनो गानफोर खननाय जायो मोसौ थुखैनायावहाय जेरै- लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि राजा बिफा बलद बायदि जा नैबे बेफोरबायदि गानखौ खननाय जायो आरो मोसौ थुखैनाय समावहाय नङा होनब्ला? ओ बेफोरबायदि आरो आं मिथिनाय मथेब्ला आं बेफोरखौ मिथियो नोंथाङा मोसौनि बागै आरो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ होनोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय बयनिबो न'खरावहाय मासे मासे फिबोखायो आरो बयनिबो न'खरावहाय गोदो मोसौखौ फियोमोन। आरो दासिमबो जों नुनो थाङो नाथाय दानि जुगाव मोसौखौ जों बांद्राय बेबायदि नुनो मोनला आरो। गोबां बिबाङाव खमायलांबाय आरो औ मानो होनोब्ला जोंहा मोसौनि गोनांथियाबो खमायबाय बा मोसौनि जायगायाव गुबुन गुबुन बिदिनो आगजुफोर
उम
ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय बिनि थाखाय मोसौआ एसे खम जालांबाय आरो। मोसौ होनोब्ला जोङो जुनार न'आव फिसिजाग्रा जुनार आरो मोसौ आ मासे उम मोसौ मोसौआ आथिं थोंब्रै गोनां, लान्जे मोनसे, खोमाफारनै, मेगन थायनै गोनां जुनार आरो मासे जायखौ जोङो फिसिनानै न'खराव नांगौ जानाय बेफोरनो हाबाफारियावहाय जों बाहायो आरो ओ बे थिग बेफोरबायदिनो मोसौ गाइनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। जों बे गाइखेरफोरनिफ्रायबो एबा गाइखेरखौहाय फाननानै रां आरजिनो हायो। साफ्रोमनि न'खराव आरो बेफोरबायदिनो जों बे गाइखेरखौ लोङो। जेराव मोसौनि गाइखेराव जोङो ओ गोबां बिबांनि प्रटिन मोनो होननानै जोङो मिनथियो।
उम
उम बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां मोसौ फिसिनानैबाबो एबा गाइखेर फाननानै बेफोरबायदि जोङो रां आरजिनो खाबु मोनो आरो। मोसौनि बागै औ थिग बिदिनो मोसौ दामब्राखौबो जों फिसियो। मोसौ दामब्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला बांसिनैनो जोङो बांसिन जोंनि मानसिनि खामानियाव बाहायो जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदि माइआनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ आबाद जायखौ माइनि आबादनि सायावनो बर'फ्रा सोनारो आरो माइ आबाद मावबोयो। गोदोनिफ्राय दासिमबो मावबोनायखौ जों नुनो मोनो। गोदोथ' जों टेक्टर गैयामोन अब्ला होमबा जोङो मोसौ दामब्रा हालिसे बा हालिनै गाहाम न'खरफ्राव नुयोमोन‌ बे मोसौफोरनि गेजेरजोंनो जोङो हालेवोमोन हालेवनानै बेफोरबायदि माइ आबादखौ गायोमोन औ बिदिनो आरो जों आबाद गायखांनानैब्लाबो आरोबाव मारा होनायाव माइ मारा होनायावबो जोङो मोसौजोंनो मारा होयोमोन आरो गोदोथ'
नैंगौ।
उम बिदिफोरबायदियाव जोङो मोसौ दामब्रा मोसौ गायफोरखौ बाहायो आरो मोसौ गायथ' गाइखेरनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो मोसौ गाया बो सोराव खनसे फिसा होयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। औ मोसौ गया बोसोरफ्रोमबो माने मासे मासे फिसा होयो बिनिफ्राय जोंना मोसौआ एरलांबाय थायो आरो
औ
औ बेफोरबायदिनो मोसौ गाइनि गाइखेरजों जोङो गाइखेर दाखा बानायो, पनिर, बाटार बेफोरबायदिनो गोबां मा होनो बेसेन गोसाफोरनि आगजु बानायो आरो जायखौ जोङो जानानै गावनि देहायाव गोख्रों बोलो लानानै हायो आरो। बेफोरखौ मोसौनि गाइखेरनिफ्राय बानायनाय नालाय मोसौनि गाइखेरा थ' गोबां बिबांनि प्रटिन थायो। औ। बेफोरखौ जोङो मोनो आरो ओ बेफोर बेफोरनो जोंनि थाखाय गोनांथि मोसौ
औ
उम मोसौआ न'आव फिसिजाग्रा जुना ओम आरो दासिमबो फिसियो मासे मानै ब्लाबो गो-गोदोनि बिबाङावथ' गोबुं बिबांनि गैयामोन नाथाय दानिया खम जालांबाय आरो गो-गोदोथ' बिराद बुरजा बुरजामोन नालाय मोसौआ दायो इसे खम जालांबाय आरो। अ होमबा नोंथां जोङो इयुनाव बेफोरबायदिनो सावरायबावनोसै गुबुन आयदानि सायाव जोंहा दायो समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै नोंथां।
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ औ